अ हेलौ अ खोनादों दे ओम खोनादों दानिया औ ओरैनो दङ दे।
जों दायो ओ बर'न- बर'नि ह हाबानि नेमखान्थिफोरखौ सावरायनोसै।
औ औ जागोन दे।
खिन्थाना नोंथां खिन्थानो हागोन ना मारै मारै नोंसि ओ नों औ नोंसि औ नोंसिनिथिं मारै मारै खुङो इफोरखौ एसे खिन्थादो।
अ जोंथिं ना? जोंथिंबो ओरैनोथ' हाबाया जेनेबा हाबा गिदिर आरो हाबा फिसा थायो नङा होमबा?
औ
ओमफाय हाबाफोराबो बिदिनो बाथौ हाबा थायो मा होनो ब्रह्म खान्थिजों फालिनाय हाबा थायो नङा होमबा? बेफोरबायदि दा जों जों बाथौ हाबा सोलियो बांसिनै
ओं
उम हाबा गिदिर होननानै बुङोबा आरो।
औ
बेफोरबादि बाथौआव आर'ज गाबनानै उं मोन थोर रायनानै जेनेबा दरा आरो खैनाफोरखौ समायखिरा लाहोनायजों हाबा होनाय जायो आरो।
औ
नोंसोरनिथिंलाय माबायदि?
जोंथिं जायबो बिदिनो गावबागाव गाव गाव दोरोमनि खान्थिजों खुंनाय जायो आरो। बाथौ धोरोमनिया बाथौजों बिनि फ्राइ ब्रह्मनिया ब्रह्मदनिजों इदि समाय लानायाथ' जेरावबो थाखायो नालाय। औ आरो बेनि फ्राय गोदोनिफ्राय सलिबाय थानाय हाबानि खान्थि हाथा सुनि खुरनाय होनोना बेखौ नोंसि-नोंसिनिथिं बानायो नामा?
अ जोंथिं बानायो जोंथिं जायो दाबोलासि जायो। ओ हाथा सुनिनिया जेमान हाबा गिदिरानो जा फिसायानो जा हाथासुनिया थाखायायो आरो हाथासुनि खुरखायो आरो
नेमखान्थिफ्रा मारै मारै एसे खिन्थाना होजागोन नामा?
खान्थियाथ' जेनेबा इमान माबा गैसोआ ओ मा होनना बुङो खैनानि आखाइजों ओंखाम खुरनाय जानाय आरो मोनसे नेयाम आरो बेयो नेमखान्थ थि एनि फ्राय बिनि गेजेराव दरा ओमफ्राय मा होनो जों ओरैनो मिता होनना बुङो देलाय बेखौ मा होनो बर गोदान मा होनोमोनथाय अ बारलाम माहोनो बारलांमफाना मा ओ माहोनोमोनथाय ओ दराजों थाफानाया?
अ इखौ जों जोंनिथिंथ' सोरासो होनो ना औ
सोरा
सो होनो जोंथिनो ओं
अ नोंसोरनिन्थिं अ जोंनिया माने ओरैनो जों मि था होनबा बांसिन सिनायो खिन्थु लिरनाय रावाव गुबुन होनोमोन आरो आं बावबाय माहोनोमोन अ इदि आरो ओमफ्राय बेयाव थागोन आरो जोंनिया नोरैबायदि मोनसे नेयोम दोङो थारमाने बेयाव माने गाय दामब्रा जनाय होननानै बुङो आरो गाय दामब्रा जिरायनाय एयाव माने लावखार गथ'फोरा जिरायो बा सेंग्राफोरा जिरायो आरो गेजेरावनो जानायनि थाखाय आरो ना दुलुर जायो आरो सोरगिदिं दुलुर जानानै जिरायो आरो ओमफ्राय खैनानि ओंखाम खुरनायखौ नेयो आरो
औ
ओ ओंखाम खुरनायखौ जानो थाखाय बयबो रेडि जानानै थायो बेनि उनाव खैनाया खुरनानै होयो बेनिफ्राय खैनाया दरा आरो ओ बै मिटानो आखाइ सुनानै होनांगौ आरो जानायनि सिगां सिगां ओंखाम जानायनि सिगां। बेनिफ्रायसो जायो आरो ओमफ्राय दा बै दरानो आरो मिटानो ओ जेनेबा आखाइ सुना होनायखो बै सेंग्राफोराबो गावसोरखो सुनानै होजानो लुगैयो आरो।
अह
ओंथि दङ आरो बेनिफ्राय। बिसोरखौबो सुनानै होनो गोनां जायो आरो बारा बारा माने ओ माबा खालामनायनियाव आरो। बुंनाय बुंनायाव बिब्दि आरो। ओमफ्राय दिनो सेंग्रा फ्रा खैना गोदान नालाय एदावो। ओमफ्राय बि एद दावनायाव बिसोरो माने बायदिसिना मा होनना बुङो बैफोरबायदि जायखिजाया मानिबा माला बायदिसिना बानायना लायोआरो। बियो बायदिस ना मायबा मायब फिथाइफोरनि बा माबाफोरनि माला बानायनानै लानानै जेब्ला खैनाया ओंखाम खुरनो फैयो होनो फैयो अब्ला हमायाव सोरबा सोरबा ओरनो गोदोनायाव आलाय नानै होयो आरो दसे सम। बेफोरबायदि नेमखान्थि दङ आरो एसे खैनानियाव औ।
अह
ओ ओमफ्राय बिदिनो खुरना होनानै इदिनो जाखांनानै बिनो जोबबाय आरो बिनो आरो जेनेबा। हाथा सुनि होननाया बिदिनो जोब बोआरो। जों बिदि नुबोदो आरो आरो मायबा नियाव सानसे दं नामा मिथिला
औ बेनिफ्राय आरो बेयाव जा ओंख्रि सङो बे थ' अनला ओंख्रि संनाय जायो ना?
ओ अ बेयाव आं एक्जेक्टलि मिथिया दै मा मा ओंख्रि संखायो बेखौ मिथिया।
अ बेखौ मिनथिगौ आरो एसे होमबाबो।
अ अ। जों नुनायाव उम अनलानि बादैबो बेलेग नुनाय बादिसो मोनबाय माथो आं। जायगा लाना जायगासै बे बेलेग बेलेग जायो नामा?
अ जोंथ' नु नुवाखै नुनाया खिन्थु खोनायो आरो बे हिनजा गोदाना गाव गावनो गावनि आखाइजों अन गुन्दै संनानै बेनिफ्राय अनला ओंख्रि संनांगौ बेयाव, हाल होनो मोना अनलाजों दउजों बिदि संना नानै जाहोनांगौ इदि
अ नंगौ जां दे नंगौ खोमा, ओंखामाबो खैना गोदाना संनायानो जेनेबा,
औ औ ओंखामखौबो ओंख्रियाबो औ आरो बे जमा जमा जिरायनायाव राननानै, आग्लाय होनानै दोनफिननांगौ होनना बेखौबो खोनायो आरो जोङो,
अ रानना होना दोनफिननांगौ न' अ अ आग्लाय होनना दोननांगौ अ बेबो थार नांगौ अ नंगौ दे आग्लाय आग्लाय होआबाथाय मा ओंथि जायो ओमफ्राय आग्लाय होबा मा ओंथि फोरमायो नामा?
आग्लाय अ ओंथियाथ' ओंथिखौथ' आं मिथिया जों नुनायबो जायाखै नालाय
उम माने बेफोरबायदि नामा जेनेबा आग आग्लायो माने माइनाव गोनां होनसिगोन नामा?
अ औ माइनाव गोनां इ इदि
औ फोथायनाय दं
ओहो गोदोनिफ्रायनो बायदि आरो
अ खुगााजों खुगा सोलिबोनाय नालाय बेफोरो नोंगौ जोंबो नुदों ओंखायनो माने खैना गोदान गोदाना ओंखामखौ एसे एसे एसे एसेल होलाङो आरो
अ आंलाय आंलाय होथारनांगौनो आरो माने
जानो हागौ दे जायखिजाया नोंबो आङो दिनै मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिहैबाय माखासे बे फोरखौ बारा एमान गोथौयै मिथियामोन आरो
औ
बा इफोरबायदि मोनजादोबाबो बेफोरनि सायाव इमान साननायबो थाङाबा बारासा सोंनायबो थाङा नालाय दे आरो जास्थ जाय सोलों जि सोलोंदों नुनानै सोलोंनायसो जेसे
अ अ जोंथ' इदि जोंनियावथ' सलियायानो होनजायो जोंनि जायगायाव इफोरो होमबाबो जों मोनथियो आरो गोदोनिफ्रायनो खोनाबोबाय थानाय हाथासुनि खुरनायाव बि दि बिदि जायो होननानै जों मोनथिबोदों आरो गोदोनिफ्राय
नंगौ दे इदियानो बिनिफ्राय ओ दाथ' हाबा होनबा ओमफ्राय बि मोनसेल'खान्थ थिजों जाबाय दा होमबा आं जोंनि मानसिफोरा बांसिन सिन हान्थिया एखे जायोना जेनेबा गुबुन गुबुन मानो थोरोमखौ लानानै
एखेथ' जाया नङा होमबा
ओहो गाबागाव धोरोम ना गाबागाव गाबागाव जासिगोन हाबा होनोबाथ' आरो बैराथिफोर थानायफोरथ' गोनांथि दा जेरावबो अ जिखि धोरोमानो जाया ओ
बेेराथि दाबाय होयनायनिफ्राय बै बैरा बो अ अ बैराथिया सानै न
औ औ बैराथि औ हिनजाव मानसिफोर दोनो आरो सानै जोंनिथिंजाय
औ औ ओ ओ
हाबा जानाय हिनजावा इसोरखौ इसोरखौ दोनो आरो बैराथि गयरान्द्रायाव
हाबा जानाय हिन्जावफोरासो बैराथि जानो मोनो होमबा
औ ओ हाबा जानाय हिन्जावफोरखौ सानै नायनानै दोनो आरो
अ इदिसोना आं आरो इसा होननानै सानामोन आरो माने बैराथिफोरा माने हाबा जायैफोरखौसो बैराथि जायो होननायसो खोनायोमोन आंहा
अ जों इ-इदि नङा आरो जोंनियाव हाबा जानाय जिखुनु जाया बिहामजो फोरा बेफोरखौ होयो आरो।
अ बिहामजोफोरखौ
औ ओहो सिख्लाफ्रा थानो मोना बैराथियाव
ओ
सिख्ला सासे थायो बे हिनजाव गोदानजों थाफानाय जा बे सासेल आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय बिदि बैराथियाव सिख्ला मानसिखौ दोन-दोनानो।
अ सिख्लाफोरखौ बैराथि दोना आरो होमबा न?
औ
उम ओमफ्राय नोंसोरनिथिं बैफोरबायदि दराजों थांफानाय जाय मिटा होनो बेफोरखौ एदावनाय नेमखान्थियालाय माबायदि?
अ जोंनिथिंजाय एदावो एदावनाया।
उम
आ-आ थि मंगल फैनायाव एदावनायफ्रा औ मोनदों।
ओ माबादि एदावो?
इदिनो
उम
मालाय औ एदावनो मोनदों इदिनो जायनो थाङो लाबोखायो नालाय सिख्लाफोरजों हाबा जाहैदों ओमफ्राय बेयाव बिदिनो बांद्राय इसेबां गाज्रि खालामद्राया आरो ओरैनो एसे नर्मेलै नों एदावलायनाया इदि एदावो आरो। बहानि मानि बिदि बादालायनायल।
अ बिदिब्ला मा होनो समफोराबो जालायबाय नामा? उनाव सावरायलायसिगोन नङा होमबा?
औ
उम दे दे। औ दे गोजोननाय थाबाय दे।
अ